बेलासे समनि गाहाम हामलायनाय जासि हरबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
अ नोंथांजों आं दसे सम ओ रायज्लायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ आं नोंथांनाव एसे ओ मा होनो कुइसन सोंनो नागिरदों नोंथां।
औ सोंजागोन नोंथां सोंजागोन आं हानायमानि फिन होनो नाजागोन।
औ नोंथां नोंथाङा दा जोंनि ओ बा जोङो सु मानसिफोरा गावनि देहाखौ माबे जा साखोन सिखोन लाखिनांगौ। ओ जानायनि सिगां बा मा ओ बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों माबायदि देहाखौ साखोन सिखोन लाहैनांगौ। बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ माने जोङो माबायदि साखोन सिखोन थानांगौ आरो ना नोंथां।
औ औ।
औ। दा जोंनि माने जिथुनोखि जिउ खुंनाय बा जिउ राहायाव माने जोंनिया साखोन सिखोनखौ जोंनिया जोबोद गोनांथि आरोना नोंथां।
औ औ।
बेयो जानायजों जानायनियानो जा बा जोङो थानाय हुदायानो जा माने साखोन सिखोनखौ जोंनि जिउआवहाय नांगौ जाखागोन आरोबा नांखागौ आरो ना। दा जोङो जानायनि आगोलनो ओ जों जुदि आखाइफोरखौ मोजाङै साखोन सिखोन खालामाब्ला जोङो जेरैहाय हाफोरजों जोङो माबाफोर मोनसे खामानि मावनानै जों जुदि डाइरेक्ट जायोब्ला माने जोंनिया बैफोर गाज्रि ओ गाज्रि जिनिखि बेक्टेरिया बा बारहावायाव थानाय गाज्रि जिथुनिखि जिनिसफोरा जोंनि खुगायाव हाबहैनाय। खौ जों नुनो मोनो बा जों मोन्थि मोनो आरो। ओ थिग बेबायदिहायनो जोंहा माने बायदिसिना जोङो मुवा बेसादफोरखौ जानायनि आगोलनो जोङो आखाइ सुनांगोन। जेरै जोङो चिप्सफोर जायो चिप्सफोर जाबाथ' जोंहा माने पेकेटआ बिसिबाय आखाइ सुनाय थुनाय खाला डाइरेक्ट खनबाय जाखाबाय।
औ औ।
माने ओ थिग बेफोरखौ बैफोर फिसा फिनला जानायफोरखौबो जों जेब्लानोखि जोङो आखाइजों दांनानै जागोन। होमब्लाना माने जोङो गावनि आखाइखौ मोजाङै साबोनफोरजों सुनानै नैबा मोजाङै सेनिटाइजारनो खालामनानै माने ओ जा बैफोरखौ जोङो सुस्रानांगोन आरो ना माने साखोन सिखोन खालामनांगोन आरो ओ जोङो गाव थानाय न'फोरखौबो जोङो साखोन सिखोनै लाखिनो रोंनांगोन बा आ मोजाङै सिबस्र' लिरस्र' लिरस्र' बेबायदि माने साखोन सिखोनै दोननांगोन आरो दा जोंनिया जेरैहाय न'खर गंसेयाव जेब्लानोखि ओ साखोन सिखोनानो गैया होमब्लाना माने सोरबाफ्रा आलासि फैब्लाबो बिसोरना माने दै लोंनोनो मुगैगोन। बा लोंनोनो हानाय नङा बेबायदि बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरोना आथिखालावहायनो
औ नोंथां
दा जोंनिया बेबायदि मुगैनायल' नङा बा जोंना साखोन सिखोन होनना बुङोब्ला जोंनि। मोजांनि थाखाय जोङो साखोन सिखोननि गोनांथि जायो बा जोङो गावनि देहानि थाखाय बा आ जाहा गाव जेनेबा गिदिर बेमार आजार जाया। थिग बेनि थाखाय जोङो माने साखोन सिखोननि गोनांथि जायो आरोना।
औ औ औ
औ दा थिग बेबायदिहायनो जोंहा साखोन सिखोना जोबोद गोनांथि जेरैहाय गाननाय जोमनायनि बेलायाव जा जोङो आ जि जोमखौ सुबाय थानांगौ बा जि जोमखौ जोङो साखोन सिखोन खालामनाया जोंनि जिथुनाखि जोबोद गोनांथि आरोना दासान्दि।
औ औ
औ दा थिग बेबायदिहायनो जिथुनिखि जों बुंनो हायो। जोंनि जेरैहाय सानफ्रोमबो गान बाहायनाय जि जोम बै जि जोमखौ जोङो ओ साखोन सिखोनै मोजाङै सुस्रानांगोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ जेब्लानाखि जोङो मोजाङै ओ जेनेबा सानसे साननै गानबाय साननै गाननायनि उनावहाय सुवा बा बेयाव मैला नांजोबना थाखायो जों मिथिखायो आरो ना
औ नोंथां
औ थिग बेबायदिनो ओ जोङो जेब्लानोखि गानखांगोन दा अबाब बा जोङो बेरायनो थांगोन जोंहाथ' गोबां दुला नांना फैयोना नोंथां।
औ नोंथांं
जों मोनथिखायो बैफोरखौ जोङो मोजाङै साखोन सिखोन खालामना गाननांगोन जों दा ओ जेरैहाय थुलाफोर नांनाय ओ दा मा होनगोन बेखौ? गाननाय जोमनाय बैफोर गाननाय जोमनायफोरा मैला गोनां गाननाय जोमनायफोरखौ जुदि जों गानबाय थायोब्ला जोंनिया माने देहाफोराव गाराय बायदिसिना माननाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ दा थिग बेबायदिहायनो जोङो मानसि मानसि माहारियाबो जेब्लानोखि ओ दुगैया लाफानो थागोन बा साखोन सिखोनै थाया होनोमब्लाना माने जोंनिया जा जोंनि बिगुरफोरावहाय माने माननाय जायो बा खुरु जायो। बेबायदिखौ माने गोलोमबाथाय जेरैहाय जोंनिया ओ माननायखौ जों नुनो मोनो आरो बांसिनै माननाय जायो आरो
औ औ
औ दा थिग बेबायदिहायनो जोंहा माने जानायजों लोगोसे जोंनि थानाय गाननाय जोमनायफोरखौबो जोङो ओ साखोन सिखोनै लाखिनो रोंनांगोन बा जोङो साखोन सिखोनै लाखिनांगोन आरो
औ औ
दा जोंनिया जेरैहाय दै दैफोरावबो जोंनिया गोबां गाज्रि मैलाबो थायो जेरैहाय जोङो दैखौ मोजाङै सरना लोंनांगोन बा जोङो डाइरेक्ट जुदि जोङो दंखलनि दैजों जुदि लोंबाय थायोब्ला आइरन गोनां
औ
होमब्लाना माने जोंनियाव केन्सार बेराम जायो होननानै जों मोनथिखागौ आरो ना नोंथां
औ नोंथां
औ आरो दै गुबुं दै गाज्रि दै लोंनायनि जाहोनाव जोंनिया जनडिस फोर जानायखौबो जों नुनो मोनो आरोना।
औ औ
दा थिग बेबायदिहायनो जोङो दैफोरखौबो लोंब्लाबो जोङो डाइरेक्ट दंखलनिफ्राय लोंनाङा जोङो मोजाङै बेखौ फिल्टार खालामनानै जोङो लोंनांगौ आरो ना नोंथां
औ नोंथां
औ बेनि उनावहाय जेरैहाय जोंनिया फास्ट फुडनि जाग्रा मुवाफोर जों जेरै लामा दथायाव जोंनि जानाय बैफोर जानाय खाजाफोरावहाय जोङो साखोन सिखोनखौ जों नुनो मोना मानो होनना बुङोला बिसोर लामा खाथियावहाय बैफोर जाग्रा जिनिसफोरखौहाय माने खोबा लाफानो दोनगोन बैयावहाय बेक्टेरिया उ बानाय बा बायदिसिना आ जा गारि मथर टननिफ्राय गनाय उखुन्दैफोरा माने बैफोर जाग्रा मुवाफोराव सिथाब जोबनानै थायो आरो ना नोंथां
ओं नोंथां
दा जेल्बानिखि औ दा जेब्लखि स्टाराव थागोन स्टानाव थाखांनानै जों जेब्ला बेखौ जायो माने जोङो बैफोर खुन्दैफोरनिफ्राय ओंखारनाय बायदिसिना गाज्रि बारहावाजों फैफानाय बेक्टेरिया बा बैफोरखौ जोङो जाफानाय जायो आरो बैफोरनो जोंनिया माने देहाखौ गाज्रि रोखोमै गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
औ नोंथां
औ दा थिग बेबायदिहायनो जोंनिया माने ओ जोंनिया जोंनि जिउआवहाय साखोन सिखोना जोबोद गोनांथि। साखोन सिखोन जोंसो जोङो माने बेराम आजार जानायनिफ्राय जों खारग'नो हागोन आरोना दा नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो दे साखोन सिखोननि बागै औ
साखोन सिखोन थानाया जोबोद गोनांथार मानसिया फोराबो बा जानाय लोंनायनि बिथिङावनो गान्नाय जोमनायनि बिथिङावनो माने साखोन सिखोन थायोब्लासो माने एसे समायनायखौ समायनायबो नुयो आरोना नोंथां।
औ
स्टेनडार्दबो नुयो माने
औ
बिदिनो ओ धुला बाला नांफ्लांना नाथायोबा गाज्रि लेथ्रा बा गसथ्रा गस्लाफोरखौ गानना थाबाय थायोब्ला माने गाज्रि नुयो आरोना खायसे खायसे मुगैनोबो हागौ बेनि थाखाय दा नोङो जानायलोंनायनि बिथिङावनो जाया मानो ओ जेब्ला ह उनु संनानै दोनगोन बेखौ मोजां दैजों फिनांगोन बा मैगं थाइगंफोरखौनो हाथाय बाजारनिफ्राय लाबाय मैगं थाइगंखौ साफा सोस्र नांगोन। मानोना अ जेब्ला हाथाय बाजाराव फानलाङो बेयाव बिसोर सुवबो जानो हानाय बा बायदिसिना मुलि सुनो बिनो बाहायनायफोरखौ सुना लाबाबो जानो हानाय नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ जों सुस्र'नानै जानांगौ बा बिदिनो ओ मा होनो बेखौ हा बेेरै बेदर दखानफोराव जेरै मा होनो बेखौ बेदरफोरखौथ' खोबना दोननाय जाया नालाय ओ औ बेखौ बेयाव बायदिसिना थाम्फै बा थुलाब्लाबो सिददावनो हागौ बेनिखायनो जों बेखौ बा ओ दै मोजां सरनायजों बा दै गुदुंजों सुस्र नांगौ आरो ना नोंथां जाहाथे बेयाव थानाय बेक्टेरियाफोरा थैयो बिजानुफोरा
औ
ओ मैगं थाइगंफोरबो दै गुदुंजों सोस्र नांगौ ओमफफ्राय जों दै लोंब्लाथाय मा होनो दैखौ गोलाव गोलाव गुदुं फुदुंनानै मोजां सरनाय दैखौ फुदुंनानै गुसु खालामनानै लोंनांगौ आरो ना माने गुदुं दै गुदुं लोंबाथाय माने दैयाव फुदुंनानै लोंबा दैया माने बिजानुफोरा बेयाव थानाय दैयाव थानाय बिजानुफोरा थैयो आरो ना नोंथां।
औ
औ बेबायदिनो आरो जोङो मा होनो बेखौ ओ मानसियाबो साखोन सिखोन थानाया जेबो गोनांथार गावनि देहाखौ साखोन सिखोन लाहैनो हाया मानो बियो गावनि आसुगुफोरखौ बारा गोलाव लाखिनो आ नाङा आरो बेयाव बायदिसिना मैला हाबना थायो नालाय आसुगुराव।
ओ ओ।
आसुगुरखौ जोङो साफा हानांगौ। गुसुं लाखिनांगौ आरो बिदिनो खाम जानायनि सिगां बायदिसिना डेटल साबोन बा बायदिसिफोरजों साफा सुनानै जानांगौ आरो आ नोंथां। जायखिजाया आदार जानायायनि सिगां।
ओ।
जोङो बिदिनो जानला मोनला माने दानला दांसि खालामनानै खुगायाव माने आखाइखौ सोनाङा आरोना नोंथाङा। माने बिनि जाहोनाव जोंनि बेयाव फग बायदिसिना बिजानुफोरा हाबलांनो हागौ। ओमफफ्राय जोङो मा होनो बेखौ बिदिनो धुला बला बायदिसिना। लामाफोराव थांबाथाय माने जों सर्स्ट माबो गाननांगौ आरो नोंथाङा गारि सालायब्लाथाय।
उ।
बेनि जाहनाव मेगनफोरा थुला बला हाबसै नालाय बेनि जाहनाव मेगनफोरा हामाबो जानो हागौ। बेनिखायनो जों ससमा बायदिसिना हेलमेटफोरखौ बाहायनांगौ।
ए।
आरो जोङो मा होनो बेखौ बायदिसिना ए बारि। बायदिसिनासिन थाबायना फायलाबा माने आथिेंफोरखौ साखोन साखोन सिखोन सुनांगौ आरोना नोंथां। बायदिसिना थाबायथिंना फैखानाय बेयाव बायदिसिना माने बिजानानु नुफैफानाय जायो नालाय। आरो बिदिजोंनो जोङो सानफ्रोमबो दुगैनांगौ। सम सम माने। बायदिसिना मैला मैथाफोरा सिथाबनानै मोजोम बायदिसिना माननाय बा गाराय ओमफ्राय मा होनो बेखौ ओ बायदिसिना बिदिनो मोदोमनि बिगुरनि माने जा बेराम जाहोयो आरो नोंथां।
ओ।
औ खायसे खायसेनिया मा होनो बेखौ एलारजिबो जानो हायो बेनि थाखाय।
ओ।
आरो जों हाथाइफोरखौ सानफ्रोमबो मानजिनांगौ। आरो बेनि हाथायखौ जोङो साखोन सिखोन लाखिनांगौ जानाय। हाजार जाखांबा माने हाथाय होनांगौ आरो ना साफानो। नङाब्ला बेयाव जाखांनाय आदारा हाबना थायोब्ला हाथाया सेवलांनो हागौ आरो ना। आरो जोङो मा होनो बेखौ खर' फोरखौ बा खानायफोरखौबो सानफ्रामबो सानफ्राम नङाब्लाबो सम सम जुगैब्ला लोब हनांगौ आरो ना बेयाव थायो गोबां रोखोमनि बिजानु थायो खानायावबो। सेम्पुजों बा बायदि साबोनफोरजों दुगैब्ला लोबनांगौ। बेबायदिनो गस्ला लंफेफोरखौबो साखोनसिगोन। फुनानै गाननांगौ आरो मा होनो बे जोंनि थानाय जायगा न'फोरखौबो साखोन सिखोन लाखायनांगौ न' सिंफोराव जों मोदै गारलानो नाङा।
आरो नांथ नलगा बेयावनो थाम्फैफ्रा बानानै। सामफ्रोम बायदिसिनाफोराव बाहैनो हागोन आरोना नोंथां। बिदिनो जों जानाय बुस्थुफोरखौ खोबनानै दोननांगौ आरोना। मोनबाथाय दैफोरखौबो। नङाब्ला बेयाव थामफैयो बायदिसिना दुलाफुलाफोरा सिदारनानै जों बेखौनो जाब्ला बेमार जानो हागौ नालाय।
औ।
औ बे बायदिनो खायसे खायसे दानि आबादारिफोराथ' गोबाङानो। फोथाराव थाब्लाथाय बायदिसिना मुलि हासार होनो बाहायो नालाय बिसोरो।
उम
आं आखाइखौ बिदिनो हासार जाखांनायनि उाव मोजां साबोनदो बा बायदिसिना सेनिटाइजार बा मा होनो बेखौ खारजिफोरजों हुनांगौ आरोना आखाइखौ। उम नङाब्ला बायदिसिना बेमार जानो हागौ बिसोरनोबो। बेनि जाहनाव गोबां आबादारिफोरखौनो बिदिनो बेमार जानायखौ नाय नाय मोन्दों। जेरै उदैनि आरो गोबानाय गोबाङानो बिदिनो माबा माबि बेमार जालाङो आरोना बिनि जाहोनावबो।
उम।
बेनिखायनो जों आखाइफोरखौ साखोन सिखोन सुनांगौ जायखिजाया मुवा बेसाद दांब्ला खामानि दामानि मावखांनायनि उनाव जों आखाइफोरखौ साखोन सिखोनै लाखिनांगौ देहाखौ।
उम।
औ। आरो जों सानफ्रोमबो मा होनो बेखौ ओ फुङावहाय स्कुलाव थांबाथ' जोङोनाय फरायसाफोरखौ गथ'फोरखौ माने बिसोरो थुला फलाफोराव गेलेबाथाय माने दुगैनो नागिरा माने दुस्थु बिदि आरोना गथ' फोराफ्रा। दानिया
उम उ।
खारथिंसोय‌ो बिसोरो जानला मेला जारलानो नागिरो हाफोराव गोलैनाय बुस्थु थ' बेखौ जोङो माने बादा होनांगौ आरोना।
औ औ।
उम नङाबा बिसोरो हागलनाय बुस्थु बायदिसिनाफोरखौनो दांलानानै जानो नागिरो बा आखाइफोरखौ मोजाङै सुनो नागिरा। बिखो जों मोजाङै सुनाय सुना होनांगौ बेखौ उन्दैनिखौ बा दुगैनो नागिरा गोबाङानो गथ'सा उन्दैफोरा।
उम।
उम बेखौ जों थुखैनांगौ। बेबायदिनो आरोना नोंथां साखोन सि खोन जानांगौ जों जानाय लोंनाय बिथिङाव बा मानसियाबो गावनि देहाखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ।
औ।
औ हाइजिनखौ मोजाङै लाखिनांगौ।
औ।
थ' बेखिनियानो नोंथा नोंथांजों रायलायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां साबायखर।
औ गोजोन्थों।